औ
हेलौ ओ मा दै दं
नोंलाय मा खालामदों?
आंबो नै बेरायलाबायदों गामियाव थाबायदों बार जादों दैज्लाङाव माबायदि जाय जायगाफोरा नायथिंलाबायदों
आदसा बारा थान्दा थान्दा जादों होमबा बेराय बेरायनो
दैज्लांनि गुसु गुसु बार बारनायाव सान्दुंबो गैथ'वा दिनै बेरायनो बिराद मोजां जादों ओंखायनो बेरायलाबायदों
जोंथिंहाय थान्दा थान्दा बार अखा अखा खो
आयै मोस्रोम मोस्रोम अरजाजोब्बाय मोस्रोम माबा जाथि मोस्रोम जाथि दंमोन हायाव आं नुस'नासै गाबफ्लांनानै अरजाजोबबाय ओम बेलेग दस्रा जायगायाव फैबाइ आइदै
ओमफ्राय दा ओरैनो मा खालामबाय दं?
ओरैनोथ' न'आवनो थायो आजिखालि फरायनायाबो गैथ'वा नालाय
औ औ आंनाबो नै दिनैसो एगजाम जोबनाय ओमफ्राय ओरैनो जाथ'सिगोनलाय दिना
औ उम
आगष्ट'आवसो खुलि फि फिनगोना कलेजाबो बेखायनो
नों मा ओंख्रिखौ गोथावसिन मोनो?
आंनि ओंख्रि गोथावसिनानो जाबाय मोनसेल' नङा आरोना मोननै मोनथाम दं बि दिनो नारजि अमा सबाइजों दाउजों आलुजों अमाजों एव नाय दालि जहल आलु भाजा अनला मेव वाइ सबाइ साम' ओमफ्राय बिदिनो ना एव नाय
मेरला ओंख्रि आरोना नोंहालाय मा ओंख्रिखौ गोथावसिन मोनो?
आंनाबो गिबियावनो दङ नारजिजों अमा दोलो। आरो सबाइजों दाउ अनलाजों अनलाजों दाउ ओमफ्रायो मा दंबावो दङ बिदिनो मा कबि भाजिफोर एवलाबायनाय। एम्बु बेदर आरो मैसो बेदर बिदिनो गोबां दं खिथाजोबनो हाया।
उम गोथाव बेफोरबो।
नोंनाव मोनसे बाथ्रा सोंनि आङो?
औ औ सों दे।
नारजिजों अमा दोलोखौ मारै सङो बर' आइजोफोरा?
फार्स्टआवहायो नारजिखौ बानायनो थाखायथ' फाथोनिफ्रायसो जायो नालाय नारजिया।
औ
बे फाथोखौ फार्स्टआवहाय माने माबानिफ्राय माबानानै मा होनो बेखौ फोरानो आरोना थिगसेनो।
उम औ खोनादों।
फाथोखौ फोराननानैहाय बिदिनो गोबाव सम फोराननानै दोनसै फोराननानै दोननानै उनाव बेखौ प्लास्टिक बा माबा मोनसे बुस्थुआव जमा खालामसै। बेनो उनाव बेहाय बे फाथोखौहाय एसे गोबाव जाबा जानो थाखाय बिदिनो एसे दैयाव सोमनानै सुबाय आरो
औ
नार्जि दोलो ना नारजिजों अमाजों होजों होदोंमोन नामा?
नारजिजों नार्जि दोलो अमा ओमफाय।
औ ओमफ्राययो फाथोखौहाय इदिनो जाजानाय जाहांबा बियो बेखौ सुबाय आरोना। सुनानै बेखौ बिदिनो फुकारफ्राव थौफ्राव रुबाय एसे रुगारनांगौ नालाय गुरै जासान्दि उनाव बेखौ रुना नै हाय इदिनो आरो सुबावनांगौ आरो ना माने मैला थायो नालाय बेखौनो एसे सुनानै बिदिनो एसे नोङो हाफ्लेबा एसे गुसुं गुसुं जायो नालाय बेखौनो हाफ्लेनोबो हायो।
औ
हाफ्लेनानै बेखौ आरामनो खनसे संबावबाय आरोना उनावहाय अमाखौबो अमाखौ आरामनो बायना लाबोबाय बायना लाबोनानै सुबाय अमाखौबो एवबाय उनावहाय ओ अमाखौबो आलदा एवबाय ओमफाय नारजिखौबो आलदा सं संगोरबाय उनावहाय नार जियावहाय बिदिनो एसे माबानानै खारै होबाय आरोना।
औ
उनाव अमा अमाखौ मोजां एवनानै नैबे खारै नारजि रुबाय थानायाव अमाखौ होसनबाय।
उम।
खारैखौबो होखाबाय नालाय नारजि अमाया माबायाव नारजियाव।
उनावहायो बिदिनो गोदौ होबाय। गोदौहोनानै माने सिगांनो नारजिखौ साग्लिखाबाय हाब एसे हाफ्लिबाथ' गेब्लेखाबाय नालाय। इसे थिकसे साग्लि खाबायबो उनाव उनावसो अमाखौ होबाय बिनि उनावहाय फोमोनबाय फोमोनना उनाव इदिनो लासैनो मोनलांबाय आरोना बेयो नाव बिनि नारजि दोलो जाबाय बेखौनो जादो गोथावनो।
बिराद गोलाव प्रसेस दं माथो होमबा नारजि ओंख्रि संनायाव।
गोरलै नङालाय। आरो बे नारजिया बिदिनो गोबाव सम जाजायोना थाब सेवलाबाया। सानथाम सानब्रै गाहाम जाजायो ना बे नारजि
बा बांसिनै नारजिखौ माजों जायो जेनेबा मा बेदरजों जायो।
अमाजों जानाय जायो। अमाजों जायो दस्राफोरजों दाउफोरजों जालाबायनाय जाया बांसिन अमाजोंबो जायो आरो ना। अमाजों जायो नारजिखौ औ अमाजों गोथावसिन जायो औ। अमा मेजेमजों।
औ।
ओमफायो जोंनियावथ' सबाइ जों दाउजोंबोथ' फे माबाथार नालाय माने एसे गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनायबो। दा नोङो बुंदो स सबायजों दाबजोंखौ मारै सङो?
सबायजों दाउ संनाया आंथ' बिमा संनायखौसो नुदों नालाय होमबाबो खिथानोसै आं मारै स माने एसे गोसोखाङै गोसोखाङैनो फार्स्टआवनो सबाय फोग्रोयो दुब्लियाव सबाय होननाय गोसोम बेगरा गोसो सोम जायो आरो सबायना बेखौहाय दुब्लियाव फोग्रोबाय दुब्लियाव फोग्रोनानै बे देरजासिम बेखौ आ थाल लाबाय जोथोन लाबाय ओमफ्राय जेब्ला देरो अब्ला बे माबाया राबाथाय सबाय सबाय बेगरा गोरा गोरा जाबाथाय बेखौ दुब्लिनिफ्राय फुनानै लाबोसिगोन ओमफ्राय फुनानै लाबोनानै बिदिनो मोसौजों मारा नासिगोन बर'फोरा बांसिनानो मोसौजों नायो। सोरबा सोरबा आजिखालि गोदान औ आजिखालि गोदान मुग खुगानि माबाजों मेसिनजोंबो माबायो बांसिनानो खस्थ'खौ खायसेया खस्थ'खौ बिराद बायोना। बेखायनो मेचिनजों बानायो सोरबा सोर ओमफ्राय बरननानै बे सबायखौ इदिनो बरनबाय गोरा फोरान फोराननानै दोनसिगोन बेखौ साननैसो बिदिनो। मारा होखांनानै बरननानै ओमफ्राय फोरानखांनानै बेखौहाय एवसिगोन एवस्रोमसिगोन सारायाव बेगरखौ सबाय बेगरखौ आम ओमफ्राय एवखांनानै बेखौहाय बथल बांसिनानो ब बथल जों फाक्काफोराव दोननानै माब माबायो बथल ग्लासनि ग्लासनि बथलजों माबायो। माबायो नाग्लेयोमोन नाग्लेमनानै बेखौ खावसे-खावसे दाब्ला-दाब्ला गुन्दै बायदि खालामसिगोन। ओमफ्राय गुन्दै बायदि खालामखांनानै बे बेखौ सुसिगोन। सुनानै सुयो सोरबा सोमनानै दोनो। एसे मोजां मोनजानायनि थाखाय। ओमफ्राय सारायाव थाव थाव सेरसिगोन सामब्राम हानानै लानायखौ होसिगोन बानलु होसिगोन एवसिगोन गुदुं खम जाबाथाय थावाबबो दुंबाथाय सबायखौ होनानै एवसिगोन दाउ दाउ बेदरखौ फार्स्टआव एक्सट्रा एवग्रो आरो आलदा सारायाव एवखांनानै दाउम बेदरा एवखांनानै खावसे मोनखानाय जास्ट ओमफ्राय सबाय संबाय थानायाव सबायावबो दै लु दै लुनानै सबायखौबो फोमोननानै लासिगोन। ओमफाय सबायाहाय मोनबाथाय ओंख्रिजों रुजोबबाथाय दाउ बेदरखौबो स' होफासिगोन ओमफ्राय खांनानै ए हालदै संख्रि बानलु होनानै संबाय थासिगोन मोनजासिम सबाय ओंख्रिया सबाय ओंख्रिया मोननो बिदिनो बिस मिनिटसो लायो खोमा आंनि हिसाबाव मोनजासिम जेब्ला मोनगोन अब्ला बेखौहाय आराम खुरैयाव हायनानै जासिगोन।
सबायथ' गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय ना?
औ ब बर'फोरनि मुंदांखा ओंख्रिनि लिसाव सबायाबो मोनसे।
थ गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय ना?
औ आजिखालि मेवाइ गोखै होननायबो बिराद मुंदांखा माने गोथाव मोनो ना
मेवाइखौ मेवाइखौ माने माबायावहाय दाननानै बयामाव सोनानै दोनो ना गोबाव समसिम जाजायोना बेयो गोबाव समसिम जाजायोना
जोरो दा मेवाइ ओंखारनाय सम जाबायना जोंनाबो माबा खालामनायदोंमोन मेवाय गोखै बिराद
जोंनाबो आंबो आंबो मोन मोनजाफेराखैमोन नै आनै मोननाउ फैनानैसो मोनजादों आं बे मेवाइ गोखैखौ गोबाव समसिम दोननानै जानायखौ जाफेराखैमोन आंबो गोथाव गोथावबो जायोना गोथावसिन जायोना
जानांगौ
अमाफ्राथ' सावबा सावबा सावबा बांसिन गोथाव जायोना एवबा गोथाव गोथावसिन मोनो नों अमाखौ अमा बेदारखौ खौ
अमाखौथ' आं एवो एवनायावबो गोथावनो खिन्थु मबेबा समावहाय सावनाय बिराद जानो लुबैयो
उम आंनिबाथ' साव सावनायसो गोथावसिनदां एवनायनिफ्राय साव माबादो बेदर गिदिर गिदिर गोदादो आराम अरखियाव हांबाय थादो मेजेम गावलायलायनाय उनावहाय बेखौ संख्रि सामब्राम बानलु दुन्दिया सामब्राम गुफुर सामब्रामखौ जाहोदो गोथाव लगायदो जादो हारसिं ओंखाम आंबाथ' बिदिबासो गोदावसि सिगायो एवनायाव बिदिनो थावबो थावबो होनांगौ जायोना थावबो हालदै होनांगौ जायो एवनायावबा
औ एवनायाव गोबावसिन एवनायनि खान्थिया गोबावसिन जायो सावबा
औ सावबा दसेनो जायो ओंखायनो सावनानै जानायानो मोजांसिन
दा बांसिन आलासिफोर बुरजायाबा बेदरस होनाय जायो दे ना ना गोदोन औगोदो ओफ्रायनो नेम खालायोना बिदिया
औ गोदोनिफ्राय दा बेदरजोंसो आलासि बुजायो दा मायो आजिखालि बेदर गैयाबा आलासि फैयाना
औ बेदर जानो फैयो आलासिफ्राबो ओमफाय नों मा बेदरखौ बांसिन गोथाव मोनो?
आंथ' बांसिनानो अमा आरो दाउ होनजायो। बिसोर मोननैखौ गोथावसिन मोनो नाखौथ' जानायानो जाया।
औ नाखौ बिदिनो नाया एवनायफ्रासो गोथाव बे दैमा दैसानि एवनाया बरिया। नाया नोंसिना खाथि खालायाव ना साला बायग्रा गैया नामा ना मोन ग्रा जायगा
बेफोरथ' गैयानो होनजायो। दोनथ'सै खोमा ना होमबा?
दे बिदिबा।
औ